हेलौ औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामदो दा
आं दा ओरैनो दं नै
अ बिदिब्ला फ्रि ना नोंथाङा दा
औ औ फ्रियानो
अब्ला आं मोनसे आयदा लानानै फैदों बे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ आं आं मानेखि बेफार फालांगिनि सायावनो सावरायनोसै आरो नोंथां बिदिब्ला आथिखालावथ' गोबां माने बर'फोराबो बे बेफोर फालांगियाव एसे जौगाबाय नालाय
औ
औ बिनि सायावनो माने गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामो बेनि सायावनो आं आंनि ओनस सोलनि नि सायाव आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो
औ औ
औ जोङो बेफोर फालांगि होनना बुंङोब्लाथ' गिबियावनो बेखौ रां खामायनायनि थांखियानो होनजागोन मानेखे रां खामायनायानो सुबुं हारिनि आथिखालाव मानेखि गुदि लामा बा थांना थानायनि जिउ लामा होननानै बुंजायो जायनो रां दं बेनो माने बे आथिखालाव बांसिन बेनो गोजौसिन सुबुं हारि जानानै थानोबो हादों थिग बेबायदिनो बर' हारियाबो गोबां मानेखि आथिखालाव बेफार फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो न'आवनो थानाय मैगं थाइगं जुनारफोरनिफ्राय मो जुनारफोरखौ बो जोङो जेरै न'आवनो फिसिनाय दाउ अमा बेफोरखौ फाननानैबो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो ना थाय गोदो जों बेफोरबायदि जिब जुनारखौ फिसिनानै बेफार फालांगि खालामनाय बा मैगं थाइ गंखौ फाननानै बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरखौ जोंनि ओनसोल फोराव आं बांद्राय नुनो मोननाय जायामोन आरो मानोना बर'फोराथ' बि फोरबायदि माने बेफार फालांगि खालामनाय बारा रां खामायनायफोरखौ सानामोन बिसोरो मानोना मिथिंगानिफ्रायनो जिखिनि नांगौ गावनो गाव आखाइजों बानायनानै गावनो गाव दा बानायनो रोङो गावनो बुथुमना लानो रोङो बेनिखायनो बिसोरो बांद्राय रायजो जानायावबो एसेबां रांनि गोनांथि जायामोन जानांगौ आरो बेनिखायनो बांद्राय गो रां खामायनायखौ गुदि लामा होनना सानामोन जानांगौ बिसोरो बांसिन आबादखौ खौ मावनानै जि उदै बुं उदै बुंजासे मोनजायो बेनो बर'फोरनि थाखाय थोजासेमोन जानांगौ बेनि ओंखायनो बिसोरो मैगं थाइगंफोरखौबो न'आव जानो थाखायल' गायो आरो बे गायनानै जि आग्लायो बेफोरखौ मानेखि गुबुन न' खाथिनि सुबुं फोरनो हरनाय बा जाथि खुरमानो रानलायनानै जानाय बिदि नुयोमोन आरो आं नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोननाय जाला बांसिन मानेखि जिखिनि मैगं थाइगं गायो बेफोरखौबो बांसिनै बेफार फालांगि खालामनाय आरो बेनि अनगायै जोङो गोदोथ' अमाफोरखौ मासे मानैल' लायोमोन जानो थाखाय बेखौ
औ
आरो बेखौ नाथाय आथिखालाव गोबां मानेखे बुरजा बुरजा लानानै बेफोर रां खामायनाय बेफार खालामनाय बेफोरखौसो जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जेरैबायदि आबाद आबादखौथ' जों गोदो दोरोङारि गियानजों मावनायखौ बांसिनै बोसोरसेयाव खेबसेल' मावनाय नुयोमोन जोङो दैज्लां समावल' बांसिनै नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव मेसेङावबो आबादखौ मावनाय नुनो मोननाय जायो बेफोरखौ बांसिन रां खामायनायखो थांखि लानानै मावनायखौ आं नुनो मोननाय जायो बेखो
औ
आरो बांसिनै बेफोरखौ अर्गेनिक हासारै बाहायनानै मावनाय जाया जोंनि ओनसोलाव बांसिनै रासाय रासायनिक हासार जेरै बिगियान मुगानि ओंखारनाय हासार बेफोरखौसो बाहायनानै मावनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो नोंथां आरो बिनि अनगायै जोङो आइजें आइला बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां आइजें आइलाफोर न'खरावनो बाहायनायखौ बेफोरखौ गावनो गाव सान्द्रि संग्राय गावनो गाव हेबनानै लायो बेफोराव गोबां आखा फाखा बेफोरखौबो नाथाय आथिखालाव बर'फोरा बिजनेस लाइनाव जों थांनायखौ नुनो मोननाय जायो गोदो जोङो साफ्रोमबो बर'फोरानो गावनि नांगौखिनिखौ न'वावनो बुथुमना लायोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव एसेबां सोरबा सोरबा बायदि सुबुंफोरा बेफोरनि गियाना गैला जानांगौ बिनिखायनो बेफोरखौबो माखासे सुबुंफोरा जायफोरा दोरोङारि गियान दं बेफोरबायदि सुबुं फोरा फाननानै गावनि नखरखौ सुंथानो लानायखौ जोंनि ओनसो आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगाय ओमफ्राय जों बर' आइजो बर' आइजो‌ होनना बुंब्लाथ' गोबां खामानियावनो आखा फाखा बि बिसोरो नखर सुंथानायनि गेजेरजों गावनि गथ' गथाइ सामलायनाय आरो बिनि अनगायै बिसोरो गावनि नांगौखिनि जि जोम दानाय आरो बिनि अनगायै जेरैबायदि बिसोरो जाहोनाय लोंहोनाय फोर गासै दोरोङारि गियाननि गियानफोरानो बर' आइजोफोरनाव थायो आरो थिग बेबायदिनो जेरै जि दानाय जि दानायखौ बिसोरो गोदो मिथिंगानिफ्रायनो गावनो गाब दानानै गावनो जिखिनि आइजें आयला दं बैफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै बिसोरो दायोमोन आरो बैफोर जिखौ बिसोरो एम्फौनिफ्राय खुन्दुं फिथोब दिहुननानै दायोमोन नाथाय आथिखालाव बिसोरो बे फोर बारा मावबांनायखौ जोंनि ओनसोलफोराव नुला बांसिनै जों
औ
अइभिं बायदि सेन्टार बेफोरबायदि खुलिनानैसो जमा जमा मोनसे पन्सायत बिदि दानानैसो बेफोरखौ मावनाय नुनो मोननाय जासै आरो बेफोर दानायाबो बिसोरनि थां खिया जाहैबाय बांसिनै रां खामायनाय आरो बेफोरखौ बि सोरो मार्केटाव सेल खालामनानै बिसोरो माबायदि बांसिन सेल खालामनो हागोन बोरै रां खामायनो हागोन बोरै नखरखौ बेजों सुंथानो हागोन बेखौसो बांसिन साननाय जासै आरो आरो बेनि अनगायै जों दोरोङारि गियानजों आथिखालाव जि दायोब्लाथ' एसे गोबाव सम लायो। गांसे जिखौनो साननै सानथाम लानो हौ हागौ नाथाय बैफोरबायदि मेचिन बायदिफोर जों जि दायोब्ला जों से घन्टा नै घन्टा बेफोरावनो गांसे गांनैखौबो हानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो
औ
जानो हागौ बिसोरो बांसिनै मेजिन बायदि बाहायनानै बेफोरखौ मार्केटआव सेल खालामनो थाङोब्ला थाब जायो आरो बांसिनैबो इजि रोखोमैबो जायो जानांगौ आरो गोबां जोङो मिथिंगानिफ्राय जिफोर दुं बुथुमो बेफोरखौ जोङो माब्ला टाइमाव सान्दुं नांगौ टाइमाव सान्दुं मोना गोबां खस्थ' हेंथा मोनो जानांगौ बिनिखाय बिसोरो बांसिनै गोरलै राहायै मोननाय गुबुननिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुन देश बा गुबुन हादरफोरनिफ्राय फैनाय खुन्दुं बायदि खौ बायनानैसो बिसोरो गांफा गांनै साफा सानैनि न'खराव आथिखालाव इसानसालि नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैथ' आथिखालाव इसानसालिफोर बायदि नुनो मोनाय जाला। बुंनो थाङोब्ला गोबां बिफोरनि गेजेरजोंबो बर' हारिया फालांगियारि बिथिङाव जों दाव जौगानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आरो बेनि गेजेरजोंनो गावनि गथ' गथाया फिसा फिसौ खौबो बिसोरो सोलोंथायारि बिथिङाव गोजौ दिथा होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो। नोंथांनि ओनसोलावनो बेबायदिनो मा मा फालांगिफोर खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फालांगि मावनाया दङ नंगौ ओमफ्राय गोदो गोदोथ' बर'फोरा माने गाव मैगं थाइगं बायदिसिना फोरखौबो गाव जानो आन्थाल' बिदिनो ओ खालाम मावनानै आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफार ओ गावनि न'खर माने नांगौ मुवा बेसादा बा ओ बांसिन जानायनि थाखाय आथिखालाव माने ओ बेफोरबायदि जानायजोंल' सोलिया नालाय बायदिसिना नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरो आथिखालाव माने
औ
बारायनो हमबाय स माने बारायनायजों लोगोसे
सुबुं सानखो बारायनायजों लोगोसे बिदिनो नांगौ मुवाफ्राबो ओ बिदिनो गोनांथियाबो बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ जों नुनो मोनो नालाय। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ मैगं थाइगंनि आबाद फोरखौ गोदोनि समाव माने ओंखाम जानो आनथाल' मावनाय जायोमोनब्लाबो आथिखालाव माने फ्राय बांसिनानो मैगं थाइगंफोरखौनो बिदिनो आबाद मावनानै बेफार फालांगिनि थाखाय आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने। बेबायदिनो जोंहा कबि फान्थाव बानलु बै बानलु राजा बेफोर माने गोबां माने बिगा बिगा बिराद बुरजा बुरजा माने बिदिनो आबाद मावनानै ओ रां खामायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दायो जोंनि ओनसोलाव थ' फ्राय माइ गायनाय बेफोरो आबाद माइ आबादा बारा एसेबां जाया नालाय बेनिखायनो माने बे मैगं थाइगं गोरान खे थि बेफोरो ओ बानलुफोरखौ बांसिन मावनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय आरो जोंहा ओमफ्राय ओ सापात
सापाट
सापात बागान बेफोरखौ खालामनानै लाजोबनाय जाबाय ओ बेनिफ्रायनो माने रां खामायनायखौ गाव गावनि न'खर सुंथानायखौ जों नुनो मोनसै आरो मोननो हासै बेनिफ्राय आरो दा
औ
जोंहा मैगं थाइगंनि अनगायैबो दाउ अमा दाउ अमा बेफोरखौबो जोङो फार्म खालामनानै फिसिनायखौ नुनो मोनसै। गोदोथ' माफा मानै बेबायदि ओ फिसियोमोन नाथाय आथिखालावहाय अमाफोरखौबो माने ओ ओम फिसा जोनोम जाहोनाय फाननाय बेफोरखौबो नुनो मोनसै आरो बेफोरजोंबो गोबां माने रां खामायनानै गावनि न'खरखौ बर' आइजोफोरा गावनि न'खरखौ सुंथानाय बेफोरोफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय ओ दाउफोरखौबो बिदिनो गोबां फार्म खालामनानै फिसिनायखौबो जों बेफोरबायदि रां खामायनायखौबो जों ओन सोलाव नुनो मोननाय जायो आरो ओ
औ
बेनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथाइनि जोंहा बेबो फिथाइ सामथाइनिबो आबाद मावनाय जायो जेरै बे बैग्रि बिलाथि बेफोरखौ आबाद मावनाय जायो। बेनिफ्राय तरमुस
औ
आरो स्ट्रबेरि बेफोरखौ आबाद मावनानै माने जोंनिया ओ रां खामायनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै खौ माने ओ जोंहा गोबां बिदिनो बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' गोबाङानो गोलैयो नालाय खायफा खायफा बिदिनो
दखान गलामाल दखान बा सि जोमनि दखान बिदिनो बदि माने मुवा बेसाद ना बायदिसिनाफोरखौबो जोङो बेफार खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव माने
औ
ओ बेबायदिनो आथिखालाव फ्राय बांसिनानो बे फार फालांगिजोंनो सोलिनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव दायो जोंनियावथ' एसे गोबां बिदि माने
ओ‌ गायनाय फुनाय बा इनकाम बेफोरबायदि जेबो एसेबां गैया नालाय। ए बांसिनानो
बेफार फालांगियावनो नांथाबनानै दं आरो जोंनाव माने गा बे बेफार फालांगिजोंनो गावनि न'खरखौ माने सुंथागासिनो दं आरोना। गावनिनो
उम उम गावनि माने जिउखौ बेबायदिनो दैदेनबोगासिनो आरो जोंनियावबो बेफार फालांगिजोंनो
औ
आरो बेबायदिनो ओम नोंथांनि ओनसोलाव आरो माबाफोर बेफार फालांगि बिदिनो मावबावो नामा?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरैबायदि जोंनि ओनसोलावबो फिथाइ सामथाइनि एसे आथिखालाव बागान खालामनानै बेफोरखौ फाननानै बेफार फालांगि सिजोन बाय ओंखारो नालाय फिथाइ सामथायाथ'
औ
बेफोरखौबो नुनो थाङो आरो जोंनि ओनसोलफोराव आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बानलु बानलुखौबो आथिखालाव गोबां आबाद मावो आरो बेनि अनगायै जोङो जेरै तरमुस थरमुसखौ गोबां आबाद मावो आरो बेनि अनगायै दा ड्रागन फ्रुइट बेफोरखौबो नुयो आथि खालाव आरो बेनि अनगायै चक्लेट चक्लेट बिफाङा
औ
बेफोरखौबो माने के आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बिनि अनगायै जोङो लबार बिफां लबार बिफांखौबो आथिखालाव मानि गायनानै गोबां रां खामायनाय बेफोरखो जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै गोबां मानेखि बेफोरजोंनो मानेखि आथिखालाव बेफोरो आबाद मावनाया बांसिनै बिसोरो बिगियानारि मुगानि सोलोंथाइ लानानैसो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदोनि बायदि मानेखि दोरोङारि गियान